औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों औ नोंथां
माने नोंथांनिफ्राय एसे आयदिया लादोमोन माने जोंनि बर'फोराव जे बैसागु होननाय दंना बे बैसागुनि बारैनो एसे फोरमायनो हागोन नों। मानो फालियो? मा समाव फालियो बेखौ फोरमायनो हागोन फंनि बाथ्रा दों औ
बैसागो होनबाथ' जोंनि बर'फोरनिनो जाहैबाय फोरबो मोनसे फोरबो
अ
औ बैसागोखौथ' जों बर'फ्रा बयबो खुङो नंङा होमबा।
औ नंगौ।
बैसागुथो' जोंङो गिबियाव सैथ्र' दाननि जोबनायनिफ्राय खुंनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नंगौ
औ बेखौ जोंहा मोसौ बैसागो हिसाबै खुंनाय जायो।
उम
बेनि उनाव जोंहा से बैसागोआव जोंहा। मानसिनि बैसागो बिदि बुंनाय जायो आरो ना। मानसिनि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो।
उनाव मा समाव फालियो बेखौ खिथानो हागोन।
बै माखौ
बैसागुखौमा समाव
बैसागुथ' बैसागुआवनो फालिनाय जायो।
खो मटमनि औइगग मानि मा मासाव मा देराव
से बैसागोनिफ्राय
अ
औ बेखौ सो बैसागुथ' जों से बैसागोनिफ्राय फालिनाय जायो स्नि बैसागो आ। बैसागो होआलासिनो जोंहा गाजा गोमजायै बेखौ बर'फ फालिनाय जायो आरोना।
उम होमबा आं एसे फंनैसो बाथ्रा फोरमायनोसै आं।
औ दे
उम दा जोंनि बर'आवथ' बैसागु बैसागुनिया दंहायो जोंङो दा फुराना आगोलनिफ्रायनो फालिनानै फैगासिनो दं बेखौ बैसागुखौ।
औ
उनाव बिदिनो जों बैसाग माग्स बिदि। बैसाग मा। एप्रिल एप्रिल मास्र बिदियाव मानियो बांसिनानो एप्रिल सुद्द' फन्द्र'फोरावनो। बैसागुआव जोंनि नोंथांङाथ' होनदों बे मोसौनि माबा। मोसौ थुखैयो आरो
मोसौ बैसागोआव
जोंना बेलेग बेलेग माबा दं जोबोद दरखंफोरावबो फोथा थुयो माबा बेलेग बेलेग नियम दं जेनेबा बेलेग बेलेग दंना। जेनेबा सोरनबा बाथौनि मानियै सोरबा बेलेगा बेलेगनि मानियै सोरबा बोलि होयो सोरबा माबा बेलेग बेलेग दंना रोखोमनि जोंनाबो बर'आबो माने बेलेग बेलेग बेलेग होनबो बैसागो गाबसिननि थाखाय एखेनो उम उनाव फार्स्ट दिनाव बिदिनो फुजा होयो बिनि दिनाव मोसायो जोंनि बर' नोंथांङथ' मिथिखायो।
औ।
फुजा होखांनायनि उनाव आरो बे नेक्स्ट दिनावनो मोसायो बिदिनोसै आरो नोंथांङा एसे फंनैसो बाथ्रा बुंबावबा बैसागोनि बारै मा मिथियोबा
बैसागुथ' जोंहा आरोबाव बिदिनो गामियाव जेनेबा गेदेरखौ उन्दैया इदिनो सनमान होयो नों
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
थां आरो गेदेरा उन्दैखौ बिदिनो बोर सारस्रियो।
औ नंगौ नोंथां।
उम। आरो बिदिनो जोंहा बैसागु बोथोराव सेंग्रा सिख्ला बिदिनो बर'फोरनि दामजु लानानै बिदिनो ज' ज' बिदिनो नखर नखर गामियाव मागियो बेफोरथ'
उम।
आरोबाव जोङा बैसागो बोथोराव जोङो मोनसे जोंनिखै आरोना बिदि बायदि मोनसे नियम दंदि जेनेबा जोंहा गथ'फोरखौ लानानै जेनेबा बिदिनो खेला दुला बिदि होनाय मोनसे नियम दं आरो ना?
अ नंगौ नोंथां।
औ औ नोंथांमोननिखिबो बेबायदि फालिबोयो नामा?
जोंथिना जोंनाबो बिदिनो फालियो माने मागिनांगौ जेनेबा नोंथाङा जे होनदोंमोन। गिदिरफोरखौ माबा रेसपेक होनांगौ माबा उन्दैखौ अननाय जेनेबा बिदि जोंहाबो बिदिनो मागि नांगौ। नेक्स्ट दिनाव बिदि मागियो बेलेग बेलेग न'फोराव थांनानै एसे एसे माइरंफोर माबाफोर मोन जायखिजाया मोनबाबो जायो। बिदिनोसै आरो माबा जायखिजाया माबि रां हरो सोरबा एसे एनैसे रां हरो सोरबा माइरं होयो। माइ हरो बेलेग बेलेग मा बिदिनोसै आरो माने
अ ओमफ्राय नोंथां। नोंथांमोननिखिबो आरो बैदि गथ'फोरनि दे दहाय दासो बुंबाय आङो बे गथ'फोरनि खेला दुला नायनाय बेयो बेफोरबो नोंसांमोननिखि जायो नामा?
अ बिसा जायो अ माने उन्दैफोरखौ गेलेहैयो। जों औ।
नोंथां मोननिखाय आरो फांसनफोरबो खुंनाय जायो नामा?
अ अ औ फांसन जायोथ' माने मोनसे ओं गासैबो कमिटिनिफ्राय जि माबा रांखौ रां कालेक्ट माबा जमा खालामनानै मोनसे फांसन जुयो। जाव हिनजाव हिनजाव हौवाफोरा मोसायो बैसागु जोंनि माबा ट्रेडिसनेल गानफोराव जि दल दल दामो सिफुं सुङो। साननै सानथामसो जायो आरो इदि बैसागुआ माने
औ।
नोंसिनिथिं जाया जि फांसनफोर
औ जोंनिखि जायो जोंनिखिबो जायो बेबायदि फांसना
फोरमायनो हागोन मारदि मारै जायो मा दामो मा खनो
जोंनिखिथ' जोंनि गामि जोंनि गामि खा थिनि जेरै दाब दाब जायगा गामिफोरावबो जोंनिखै खुंफोरनाय जायो।
उम औ।
गाजा गोमजायैनो खुंबोनाय जायो साननै एबा सानथामहालागै खुंबोनायखौ आं नुबोदों आरो ना।
अ।
बेबादिनो खेला दुला गथ'फोरनि खारनाय, बारनाय, खन्थाइ आवरायनाय मेथाइ खननाय, बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय बेफोरखौ लानानै बे बैसागु बांसिन फानसनखौ खुंनाय जायो आरो बिदिनो जों हारिमु मोन मोनाबिलियाव जोंहा बिदिनो गायक बा मेथाइ रोजाबगिरि बेफोरखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जायो आरोना।
अ। नंगौ नोंथां।
औ। नोंथांमोननिखौबो बेबायदि गिदिरैनो आरो बिदि मेथाइ रोजाबगिरिफोरा हांख्रायनानै लेंहरनाय जायो नामा?
बिनि जाया जोंना बांसिन फांसनफोरल' जायो। ओम आजिखालि जुगाव बांसिन फांसन जायो नामा गासिथिंबो
औ।
खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों।
आजिखालिथ' जुगाव गासै फांसनानो जायो फांसन जै सुयो दल दामो।
फासस'नाथ' जायो र' नोंथां फासस' फासस'नासो जायो बादनोंथां नाथाय बिदि मोनाबिलियावदि मोनसे मेथाइ रोजाबगिरिदि सिंगार होनो जायखौ
अ अ अ।
बिदि लाबोयोना लाबोआ होनना बुंदों माने दे।
जोंनिथिं बिदिखौ लाबोआ माने जाय बोराय बोराय बुरैफ्रानो बांसिन खनो।
औ औ औ।
दायो माने लकेलावनो दंखायो जोंना बिदि माने द दल दामो बिदिनो सिफुं सुङो बोराय बुरै फोरा गान खनो उनाव सिख्ला सेंग्रा सिख्लाफोरा बिदिनो मोसाबाय गावनि ट्रेडिसनेल गस्ला गस्ला गाननानै दख'ना गाननानै गामसा गाननानै आर'नाइ बिदिनोसै आरो।
औ नोंथांमोननिख आरो बै बे जेनबा बैसागो बोथोरावदि जों न'खर न'खर मोसायोना।
अ।
बेयाव जेनेबा मा मा बर'नि आगजु आगजु लानानै दामजु लानानै नोंथांमोननिखौ मोसायो
बुजि मोनाखै आं माने
जेनेबा मोसानायाव मा मा दामजु दामनानै माने दामनानै मोसायो।
अ बिदिया बांसिन सिफुं दं दल दं। न' सेरजा औ।
दलखौ दलाथ' दल नाथाय माबे मोनसे दलखौ बाहायनाय जायो नोंथांमोननिखै
बेखौथ' बांद्राय मिथिला आं।
जेनेबा खाम दामो ना थब्ला दामो जेनेबा?
खाम दामोदा होनबा उम खाम दामो। उम जाम्बादै मि मिथिया नोंथांङा एसे माबा फंनैसो बाथ्रा एसे आं मिथिया इखौ एसे फोरमायनो हागोन।
नोंथांमोननिखै आरो बै औवाजों दाम औवाजों दि मोनसे दाननानै दामनाय जायोना?
औवाजों बबे मोनसेयामोनथाय गोसोआव गैला आं।
औ होमबा नोंथांमोननिखै बारा दामनाय जाया नामा?
अ।
जेनेबा औवा औवा बि औवा माबाखौ दाननानै जेनेबा बेखौबो दामजु महरै बाहायनाय जायो आरो ना।
अह
जोंनिखै बेखौ मा होनना जोंहा जेनेबा जायखि होनना बुंनाय जायो आरोना।
मा नाम खलखा।
गरखा औ गरखा।
गरखा अ ओम।
उम। ओमफ्राय माबाफोर बुंबावगोन नोंथांङा।
औ माने नोंसिनिजों ज'। बेलेग बेलेग माबाफोर माबाफोर दामोना? माने नोंसोरनाबो बिदिनो सिंगारफोर लाबोयो नामा बिदिनो नोंसिनिथिं बेलेग बेलेग बे बेलेगनिफ्राय जेनेबा?
जोंनिखैथ जोंनिखैथ' जोबोद। गाजा गोमजायै इदिनो जोंनाबो बिदिनो गामियाव थाखाबाबो जेनेबा बिदि मोसाग्रा मुसुरग्रा थाखाबाबो जोंनावबोथ' गोबां दङ। अब्लाबो जोंना मेथाइ रोजाबगिरिखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जायो आरोना।
औ।
औ
उम
आरो माबाफोर बुंबावगोन नोंथाङा?
नोंथां नोंथांङाबो एसे मो-मोसायो नामा इदिनो दल माबाफोर दामो नामा?
औ औ जोंनिखैबो बिदिनो दल दामनानै जेनेबा दल। नङा जेनेबा बिदिनो खाम दामनानै जथा सिफुं सेरजा बिदिनो ओ गाजा गोमजायै ज' ज' सेंग्रा सिख्ला मोसायो आरो ना।
उम मोन नोंथां जोंना सम जाबायमोन ना होमबा।
औ जागोन दे नोंथां औ।
औ औ गोजोन थांबाय नों।